थां खोनादोंना मा खामदों नोंथाङालाय
आं नै माबायाव दंफैयो मा होनो गेलेग्रा फोथाराव दंफैयो
अह होमबा नोंथांमोना माने गामियाव माबा माबि खेलफोर गेलेयो नामा
औ बिदिनो मोनाबिलियाव गेलेयो दसे दसे ओ बिनि गेजेराव जों माने गेलेनायफोरा आरोना क्रिकेट भलि फुटबल बेडमेन्टन खाबादिबो गेलेयो गेजेर गेजेर
औ
औ
नोंनि लारायनायखौ एसे दावराव खोनाफैदों
आं एसे मोजां जायगायाव थानि
औ
ओम ओ दे एबार रायलायनो हासिगोन नोंथां।
औ होमबा नों नोंथाङा आंनो फुटबल गेलेनायनि बागै खिन्थानो हागोन नामा जेनेबा फुटबल गेलेनायाव साबैसे मानसि था यो आरो फुटबलखौ मारै गेलेयो बिदिनो
औ नोंथां खोन्थानो हागोन ओ फुटबल गेलेनो थाखाय माने मोननै टिम जानांगोन आरो ना। मोनसे टिमावथ अबाव गेलेनो हानो मोनसे टिमाव गासै जिसे जन सा जिसे थायो आरो ना साजिसे मानसिफोर।
औ
मोनसे टिमाव
होम
ओमफ्राय फुटबलखौ गेलेनो थाखाय मोनसे गुवार फोथार नांगौ जायो।
औ
ओमफ्राय बिनिफ्राय
फोथारनि फारनै साइदथिंजाय गलकि गल किपार थायो आरो माने गल किपार माने गल सोनो थाखाय आरो ना।
औ
सासे गलकिपार थायो ओमफ्राय गासै माखासे ओ जि जन माबाफोरा सुबुंफोरा माने फोथाराव थायो आरो ना। बलखौ सेलायनो थाखाय बे माने मोननै टिमजों बे बलखौ सेलायनानै जाय जायनो हायो बे माने सोनांगौ आरो ना माबायाव गलखियाव। सेलायनानै जाय हायो बे सोनो हायो आरो ना माने सोनो अब्ला माने पइन्ट मोनगोन
औ
ओमफ्राय बिदिनो सोयै सोयै टाइम थायो मोनसे बे टाइमनि गेजेराव नों बेसां पइन्ट खामायनो हायोना माने जायना बारासि खामायनो हायो बे देरहागोन आरोना फुटबल खौ बेयाव गोबां रुल- थायो जाय माने रुला जाहैबाय बलखो आखाइजों दांनो हाया। माने दांनो मोना दांबाथाय फावल जागोन। आरो गावनि माने गुबुन मोनसे टिम खौ नाख्लायनो मोना नाख्लायबाथाय बेयावबो फावल जागोन। आघाद खालामनोबो मोना गुबुन टिमखौ ट। सबेयावबो फाउल जागोन। ओमफाय गलकिपारा माने गुबुन मोनसे गल खिफारथिं आरोना। गुबुन मोनसे टिमा थांगोर‌ खारलांगोरनो मोना सासेनि बारा। सासेनि बारा खारलांबाथाइ बेबो फावल जागोन।
औ।
औ। ओमफ्राय बिनि रुलफोरा आरो दंबावो। माने ओरैजाय आगसि साइड आरो आगदा साइडथिं मोननै बाउणडारि थायोना। सिन बिनि बाहेराव थाङोबा थाय आउट जागोन माने गुबुन मोनसे टिमा गारनो मोनगोन आरो बलखो सोनो मोनगोन। ओमफाय माने जोहरफ्लाङोबा आरोना, गुबुन मोनसे थिमा जोहरफ्लाङोबा, गुबुन मोनसे थिमा गारनो मोनगोन आरो माने। ओमफ्राय जाय गलकिपारथिं जेनेब्ला बलखौ जोहरदोंना। जेनेब्ला ओ गुबुन मोनसे थिमा जोदोंबा माने एनिमि थिमा जोदोंबा आरोना बेफोर गलकिपारा गलखो जोनो मोनगोन। ओमफाय जुदि गावसोरनि टिमानो जोदोंबा बे करनार बल जागोन आरो माने खनानिफ्राय जोनो मोनगोन। गलकिफार साइद थिंजाय जुदि जोहरफ्लांङोबा आरो बलखौ।
औ।
बिदिनो आरो ओमफ्राय बेयाव सासे रे प्रि थायो। जाय माने बल गेलेनायफोरखौ नायबाय थायो आरो ना सोर फाउल खामदों। सोर फाउल खामाखै बेफोरबायदि। बेयाव मोनथाम काड थायो आरोना गलकि माने बे माबानाव मा होनो रिफ्रिमेननाव।
औ।
रेद आरो येल्ल' आरो ग्रिन मोनथाम ट। रेदा जाहैबाय नोङो जेनेब्ला जाय रेड काड मोनोना बियो बेन्ड जाखागोन आरो ना गेमनिफ्रायनो माने गेलेनो मोनला बियो। सासपेन्ड जागोन आरो ओमफ्राय येल्ल' कार्ड मोनोबा वारनिं जायो। जेनेब्ला नों बोरैबा मिसटेक खालामफ्लांदोंबा वारनिं मोनगोन आरो नों। ओमफ्राय ग्रिन काड मोनोबा जेनेब्ला सोरबा आउटआव दंबा बेखौ सोफिननाय जागोन आरोना।
बिदि आरोना। औ ओमफाय बेखौ जेनेब्ला माबानो थाखाय ओ साफ सुति मोनसे थायो आरोना। माने बिनि जायगायाव बै सासे गेलेनो हागोन बेफोरबायदि मोनसे माने रुल थायो। थाथ'नो हायो, नेनो हायो आरोना, सोलायनो हायो उनाव गेलेफुनाय समावनो। गेजेर ससेयाव बिदि आरो । अब्ला नोंथां माबाफोर सोंबावनांगौ दंमोन नामा?
सोंनायाथ' गैला नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोंनो नामा?
ओं नोंथां सोंगोन आं नोंनाव। माने सोंनांगौ दं आरो। नोंथांमोनथिंलाय गेलेगोना गेलेया बेफोरबायदि?
जोंथिंबो गेलेयो, खम माने बिदि गेलेनाया। खिन्थु गेलेयो बांसिन गेलेयो होनोब्ला क्रिकेट गेलेयो आरो काबादिफोर गेलेयो आरोना। बिदिनो आरो दङ दुरुं बोलायनाय गोबां बायदि रोखोमनि खेल गेलेयो। फुटबल गेलेनो थाखाय माने जोंनियाव इसिबां फुटबलनि गोरों माने गैया आरो।
औ अब्ला नोंथां आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनोसै। ओम खाबादिखौ नोंथाङा माबोरै गेलेनायखो माने नुनो मोनो आरोना नोंसोरनि जाय याव माने बोरैजाय माबादि रुलै गेलेयो बेखो लासै गुरैयै फोरमायना होदो आंनो।
औ दे होमबा। काबादिखौथ' माने गोबां रोखोमै जायगा लायै जाय गा गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेयो आरो बिदिनो बांसिन गेलेनाय होनोब्ला बिदिनो पइन्ट गोनां काबादि गेलेयो। जेरावहाय माने बिदिनो मोनसे टिमाव बार'जन एबा एगार'जनसो थायो। काबादिखौ माने बयबो गेलेयो आजिखालि हौवायानो जा हिनजावानो जा गथ'आनो जा सिख्लायानो जा माने बैसो रा नायानो जा माने गासिबो रोखोमनि बैसोनि सुबुंफोरानो माने काबादिखौ गेलेजोबो आरो काबादि गेलेनो था खाय जों गिबियावनो मोनसे फोथार एबा जायगायाव एसेबांबो गुवारा नङा मा आरो जखानि माने जों जखा सुनानै बेयाव खदालजों हा जावनानै सिमा खालामनानै ला ग्रोनो नांगौ जायो मोनथाम ओ ओ उनावहाय मोनथाम सि-सिमा बोयो आरो मोनसे टिमनियाव। ओमफ्राय आरो गेजेरावहाय मोनसे ओमफाय जों काबादि गेलेनो थाखाय माने सासे मानसिया मोनसे टिमनि सासे मानसिया गुबुन मोनसे टिमाव एटेक खालामहैनांगौ जायो आरो बिदिनो बियो थांनानै जेनेबा मोनसे टिमनि मानसिफोरखौ दांहैनांगौ जायो आरो गावनि हां माने हांङा जोबागौमानि दांनानै जेनेबा दांनो हाबाथाय बे सासे मानसि या मोनसो मोनसे टिमा मोनसे पयेन्ट मोनसिगोन आरो जुदि माने बे एटेक खामनो थांनाय सुबुंङा हमजायो अब्ला बे टिमा ओमफाय पइन्ट मोननाय नंला आरो गुबुन फारसे टिमा मोनसिगोनलाय। बिदिनो माने गेलेयो आरोना काबादिखौ काबादि गेलेनायनि नेमफोराथ' गोबाङानो दं खिन्थु माने आलदा आलदा जायो बेफोर जायगा लायै जायगा काबादिखौ बांसि न माने हिन्जाव माहारिखौबो गेलेनाय नुनो मोनो आरो जायगा लायै जायगानो खाबादि गेलेनायाव आरो सुबुंफोरा आससिगुर गोलाव जानो मोना आरो आसिगुरफोरखौ हाना हास'नानै लानांगौ आरो खानायफोरखौ मोजाङैनो खाथबनानै लानांगौ। गाननायफोरा स्र' जानांगौ आरोना काबादि गेलेनो थाखाय नंङाब्ला आरो काबादि गेलेनायाव गोबां जखमबो मोनो मोजां गेलेनो रोङाबा। बिदिनो मोजां जोथोन लानानै आरो सांग्राङै गेलेनांगौ जायो काबादिखौ। खिलिपफोर माने खानायफोराव खिलिप थेबनाय मानाय बेफोरबो बन्द' गोजा आरो। खाबादि गेलेनायाव होमबा नोंथांमोनथिं काबा दि गेलेया नामा?
गेलेयो नोंथां जोंनाबो नोंसोरनि बादिनो सेम गेलेयो।
औ ने नोंथांमोनथि होमबा बांसिन माने मा खेलखौ गेलेयो नोंथांमोनथिं?
दा गरम बोथोर ना? बांसिन बलिबल गेलेनाय जायो बलिबल औ।
बलिबलखौ होनबा नोंथां मारै गेलेयो जेनेबा बलिबलाव साबेसे मानसि थायो आरो मा रोखोमै बलिबलखौ गेलेयो? खिथा हरनो हागोन नामा?
बलिबलखौ बिदिनो काबादिनि बायदिनो बेनोबो फिसा ग्राउन्ड नांगौ जायो। खाबादिनि बायदिनो सेम जायगा नांगौ जायो आरोना गिबियाव माने बिदिनो मोनसे फोथाराव मोनसे ओ गेलेनो थाखाय फोथार बानायबाय माने जायगा बानायबाय आरोना। बेयाव सोरगिदिं सिमा जावना लाबाय आाखान्थिब्रैनि आरोना हाखान्थिब्रैनि जायगा ओमफ्राय गेजेरजों मोनसे नेट खानांगौ जायो बलि ओमफ्राय बेनिफ्राय मोननै-मोननै कट थायो फार्स्ट कट आरो सेकेण्ड कट बलिबलाव मोनसे टिमथिं मोनसे साइडथिं आरोना मोननै टिमाव बिदिनो फार्स्ट कट सेकेन्ड कट थायो पास कटआव सात थाम सेकेण्ड कटआव साथाम गासै मोनसे टिमाव सयजन आरो ओ बेयावबो गोबां रुल दङ बलि गेलेनायाव जेरै सारभिस सार्भिस बुग्रा सासे थायो ओमफ्राय माखासे साबाया जेनेबा साथामा सिगाङाव सानैया डाउन बुग्रा सासेया बानना होग्रा बल ओमफ्राय सासेयां गेजेराव रिसिभ लाग्रा थायो
औ औ
ओमफ्राय सार्भिस बुनायनि रुलानो जाहैबाय सारभिसखौ नोङो बाउणडारिनि बाहेरफ्राय बुनांगौ जायो
औ ।
आरो नेट नेट थाहैनि गेजेराव । बे नेटखौ बला बारलांनांगोन आरो ना नांथानानै जायगायाव गोलैबाथाय बियो पयन्टआ दानजासिनो आरो माने पयन्ट मोनगोन आरो ना गुबुन मोनसे टिमा बिदि आरो ओमफ्रायो नोङो जेनेबा । भलि भलिखौ माने बुख्लायनोबो बुख्लायनो थाखाय माने नेट दांनो मोना आरोना भलिनि माने रुला बिदि नेट दांनो मोना ओमफ्राय । गेजेरनि लाइनखौ बारनानै मोनसे साइडथिं थांनो मोना आरोना बिदिबा फावल जागोन । पइन्ट दानजागोन माने पइनत दानजागोन माने गुबुन मोनसे टिमाव पइन्ट मोनगोन आरो ना? बिदि ओमफ्राय गला नेटआव नांनानै जुदि माबाफिनोबा थाङोबा । बियो माने बेबो फावल जागोन आरोना अब्ला नोंथां माबाफोरनि मिथिनांगौ दंबावोमोन नामा?
मिथिनांगौबाथ' गैथ'ला नोंथां औ दे होमबाना नोंथां । दोनथ'नोसै खोमा औ ।